नोंथां
हेलौ औ नोंथां औ खोनादों
ओ नोंथाङा दायो ओरैनो दंना नोंथां? आं नोंथांनो फन हरनायनि जाहोनानो जादों आं नोंथांजों माखासे जोंनि आ
अ नोंथाङा एसे आबादनि बागै सुंद' फोरमायना होलाय जे नोंसोरथिं मा आबाद मावो एबा मा मा आबादखौ बांसिन मावनाय जायो
अ औ आबाद होननानै बुङोब्लाथ' जोंहा गोदो-गोदायनिफ्रायनो माइ आबाद मावबोनाय जायो। दाथ' आरो दैज्लां बोथोर ना माइ आबाद बिदिनो मोसौजों सोरबाया मोसौ जों हालेवो सोरबाया ट्रेक्टरजों गोदोनि दिनावथ' मोसौजों हालौवनानै आबाद मावबोनाय जायोमोना नोंथां।
ओ नोंथाङा नेटवर्क प्रब्लेम जादों नामाथाय एसे नेटवारर्क गोनां जाब थ ओ औ औ खोनादों नोंथां दायो औ औ खोनादों नोंथां।
गोदोनि दिनाव जोङो औ नोंथां गोदोनि दिनावथ' जोंहा बांसि सिन मोसौजोंनो आबाद मावबोनाय जायोमोन आरोना
औ औ औ
आरो आथिखालनि दिनाव आथिखालावथ' जों बांसिन टेक्टरजों मावउनाय खौ नुनो मोनो मानो होनबा
औ
आथिखाल बा मोसौजों बांसिन आबाद मावनायखौ नुनो थांला आरो आरो आबाद आ जोहा आरो माइ आबाद आरो सिबिं बेसर सबाय आरो फाथो आबाद गोबां आबाद मावनाय जायो आरोना नोंथां
औ औ ओ दाथ' दैज्लां बोथोरना नोंथां ओ नोंथांमोननियावहाय दायो दैज्लां बोथोराव मा मा माइखौ गायनाय जायो? माइनि अनगायै माबाफोर आबाद मावओ नामा नोंथांमोननियाव?
जोंनियावथ' ओरै माइनि अनगा बारा आबाद मावनायखौ नुनो मोना नोंथां माइखौ बांसिन नुनो मोनो । दा माइआथ' जोंहा गोबां रोखोमनि माइ दङना नोंथां बिदिनो माइब्रा नो माइसालि होन रनजिथनो आरो आरै फरिमल माने गोबां रोखोमनि दं आरोना माइयाबो
औ औ बेबायदिनो माइ बुङोब्लाथ' आथिखालाव दाथ' दैज्लां बोथोरना नोंथां दाथ' दैज्लां बोथोराव बेफोर माइ गायनायानो आथिखालावहाय जा गोबां सोलिगासिनो दायो। बेबायदिथ' दायो दैज्लां बोथोराव गुबुन आबाद मावो होनबा थ' मावनायानो गैया होनजायो नोंथां। बुंनो थाङोब्ला आथिखालावहाय जा जोंनि बर' समाजावहाय जा दैज्लां बोथोरावहाय जा एबा गो-गोदोनिफ्रायनो जोंनि बर'हा थि समाव जा मावनानै दांनानै जाग्रा सुबुंखा ओ जेरावबो आखा फाखाखा होननानै बुंजायो बेनिखायनो जोंहा बर' सुबुंफ्राहाय जा माइ आबादखौ गायो जाहाथे गावनि उदैखौ जों गावनो सुफुंना लानो हायो एबा गुबुनावहाय जा बिनाङै जे बेयो जोबोद मोजां जे माइ आबाद गायदों गावनि थाखाय बा जों आथिखालावथ' माइखौ जानो थाखायल'बो गाया
माइखौ गायो ओ जोंनि जानो थाखायल'सो गायला आथिखालावहाय जा आथिखालावहाय जा गोबां बुरजा बुरजाबो गायग्रा जाबाय जायनि जाहोनाव जा जानोखिनिखौहाय जे न'आव लाखिनानै माखासेखौ न'नि मोजांनि थाखाय एबा न'खरनि राहा खैफोदफ्रावहाय जा राहा फैयोब्ला रांफोरनि गोनां थि जायोना नोंथां मब्लाबा समाव मा जायो न'खराव बे फोरखौथ' बुंनो हाला नालाय बेखायनो बै आइ माइ आबादखौ जे बुरजा गायखादोंमोनना बैफोरखौ मानो बेफारिफोरनो बे फानहरनानै रां मोनो बैफोरखौ न'आवहाय जा दोननाय जायो आरोना नोंथां जोंनिथिं मानो होननानै बुङोब्ला आथिखालावथ' बुंनो हायाना मा जायो मा जाया सुबुंनि जिउ
नंगौ नंगौ
ओंखायनो आथिखालावबो बे दैज्लां बोथोरावहाय जा माइखौहायनो गोबां गायनायखौ नुनो मोनो आरो माइनि अनगायैबो गोबां गोबां रोखोमनि माइ गायो जेरै- नोंथां बुंलांनाइ बायदि ओ रनजित माइसालि जोसा बे फरिमल होननाय माइब्रा बा बैफोर माइफोरखौनो जोंनियावहाय जा गायनायखौ बांसिनै नुनो मोनो आरोना नोंथां। जायनि जाहोनाव बेफोरो गोब गोबां मोजाङैनो जाबोयो आरो गोबां मोजां फिथाइ थायो आरो नांगौबायदि रो खोमनि जोंनो फिथाइबो होयो आरो। ओ जोंनि ओनसोलावथ' आथिखालाव गोरान खेथि आबाद होनानैबो मावोब्ला जेरै गोबां दङ नोंथां। ओ गोरान आबादाव बो गोबां रां खामायनो हायो गोबां रां आरजिनो हायो। न'खर सुंथानायावहाय जा हेफाजाब होयो आरो लोगोसे गथ' गथाय फरायनायफोरावबो जा हेफाजाब होयो। मारैख होननानै बुङोब्ला जेरैहाय जा गोरान खेथि मावनो थाङोब्ला गोरान आबाद मावनो थाङोब्ला। जोङो। जे मोनसे गोरान जाय हा ओनसोल नांग्रोगगौ गोरान हा नांगौ जायखौ जोङो। मोजाङैनो एवग्रोना लायो एबा मोजाङैनो मोसौ आथिखालावथ' मोसौनि बाहायनायखौथ' नुनो थांला गोबाङानो खम जालांबाय थेवबो खायफा खायफा ओनसोलाव हय जा मोसौजोंनो हालेवनायखौ जों नुनो मोनो गोरान आबाद मावनो थाखायबो आरो खायफा खायफा स्ट्रकसार हालेवनायखौबो जों नुनो मोनो जिखुनु जाया बे गोदान आबाद मावनो थाखाय मोजाङै खेबसे हालेवना लानांगौ ओ बिनि उनावहाय जा जा गोरान आबाद मावगोन। बैफोरखौबो गायनाय जायो आरो मोजाङै जोथोन लानांगौ जायो नङाब्ला गोरान आबाद माव मावनाया गोबां खैफोद गोनां होनजायोबो आरोना। जोङो गोबां बुरजा बिगायावहाय जो जोङो गोरान आबादखौ गायगोन बिफां आबादनि बिफांखौ गायगोन नाथाय जों बेयाव जोथोन लायाबाथ' बिफाङाथ' ओरैनो थैलांगोन ना नोंथां दा बेवहाय दा बिफाङा थैलाङोब्ला जोंहा गोबां लस जागोन। दा बिनि थाखायनो गोरान आबाद मावोब्लाबो गोबां जोथोन लानांगौ जायो आरोना नोंथां। आरो बेबायदिनो गोरान आबाद मावनायावहाय जा गोबां आबादफोरखौ मावनायखौ नुनो मोनो जेरै बुंनो थाङोब्ला ओ गिबियावनो थायो जुखाम जुखाम आबादखौबो गोबां बिगा बिगा हायाव मावनाय नुयो। ओ जायनि जाहोनावहाय जा जुखाम बेगरखौहाय जा सोरबा सोरबा सुबुंफ्रा ओरैनो गथायैनो फानहरो ओ फालांगि खालामहरो फालांगियारि बेफारिफोरनो फानहरनानै रां मोना जायो न'खर सुंथानायावहाय जाय हेफाजाब होयो एबा न'खर संनाय हेफाजाब होयो। आरो बेजों लोगोसेनो गोबां बिगा बिगा हाबाय जा बेसर आबादखौबो मावनायखौ जों नुनो मोनो जेरावहाय जा जों बेसर बेसरखौ फैयोब्ला जे बेसरा खिलियो ना ओ बेसरखौ जोङो ओरैनोबो मैद्रुबो जानो हायो जे बे सर बिसोरनि बिबार फ्राय जेरै फिथाइ ओंखारो बे फिथाइनिफ्राय जोङो जोंनि बे जानाय थावा ओंखारो आरोना नोंथां। जायखौ जोङो दा इण्डियावहाय जानो जा जोङो। बेनि थावखौनो जागासिनो आरो जाबोगासिनो एसे सिगां गोदो गोदायनिफ्रायनो जा बैफोरो थावफोराहाय जा बे गोरान आबाद मावनाय एबा बेसरनिफ्राय ओंखारनाय जायो। आरो ना नोंथां। आरो बेजों लोगोसेनो गोरान आबाद मावनाय होननानै बुङोब्ला जेरैहाय दा फिथाइ-सामथाइ बो गायनाय जायो ओ जेरै होननानै बुङोब्ला तरमुस ओमफाय दालिम आरो लोगोसे ड्रागनफ्लाइ ड्रागन फ्रुट स्ट्रबेरि ओ बेजों लोगोसे बानलु राजा आरो बेजों लोगोसे खायफा खायफा ओनसोलावहाय जोहा थासुमलिबो गायनाय जायो। आरो आथिखालावथ' गोबांथार गोरान ओनसोलावनो जोङो थारुनखौ गायनायखौ नुनो मोनो। थारुन आबाद मावनायखौ जायनि जाहोनावहाय जा सुबुंफ्राय जा गोबां बिघा बिघा हायावहाय जा थारुन खौ गायनानै आरजों एबा गोबां रां खामायनो हादों जायनि जाहोनावहाय जोहा जोंनि बर'फ्राबो जाबायदि हालोदाव दंमोन बिनिफ्राय जोंङो एसेबाबो जौगाखांबोबाय नङा होमबा नोंथां? हेलौ नोंथां । खोनादोना नोंथां?
औ औ औ नोंथां खोनादों ।
ओ दा बेबायदिनो आरो । गोरान आबाद मावनायाबो जोबोर मोजां जोंनि थाखाय ओ नोंथाङा एसे सुंदयैनो फोरमायनांगौ नामा ओ नोंथांमोननियावहाय जा गोरान आबादाव फाय जा मा माखौ मावनाय जायो एसे खोनथाना होदो नामा नोंथां?
अ गोरान आबादखौ ना? जोंनियावथ गोरान आबाद होनना बुङोब्ला खोनादोंना नोंथां?
औ खोनादों नोंथां ।
ओ जोंनियाव गोदान आबाद होनना बुङोबाथ ओरै बांसिन सबाय सिबिं आरो बेसरखौ नुनो मोनो आरोना नोंथां जोंनि जागायाव ।
औ औ ।
औ जुखाम आब जुखामखौबो मावो मावनाया अ होमब्लाबो एस से खम नुनो मोनो जुखामखौ ।
औ औ ।
औ ।
आरो बेजों लोगोसे माबाफोर फिथाइ सामथाइनिबो आबाद मावनाय जाबावो नामा नोंथां नोंथांमोननि ओनसोलाव?
फिथाइ सामथाइनि होनोबाथ जोंनियाव बिदिनो थालिर थालिर थालिरनि मावो आरोना आरो
औ ।
हेलौ नोंथां ।
औ खोनादों नोंथां ।
ओ नोंथां होमबा जोंनाथ समाबो जाबायना नोंथां? खोनादोंना नोंथां? हेलौ नोंथां । खोनादोंना नोंथां?
खोनादोंना नोंथां? जोहाथ समाबो जाबायना ओ आसा खालामदों नोंथांजों उनावहाय जा लोगो मोनफिनगोन होननानै नोंथां । नोंथांजों आबादनि सोमोन्दै रायज्लायनानै गोबां गोजोननाय थाबाय । नोंथां